हालौ नोंथांऔ
औ नोंथां खोनादोना नोंथां
अह खोनादोदे नोंथां
नोंथा मा खामगासिनो दं
आङो जिरायनानै दङ र' नोंथां ओरैनो
नोंथांनि खबरा माबोरै दासान्दै
आंनि खबरा मोजांथ' दे दासान्दि
अह ओ नोंथांजों आङो ओ बिफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोनना नोंथां।
अह दे सावराय जागोन दे।
ओ अब्ला नोंथाङा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय ओ माबोरै गोनांथि बेखौ इसे फोरमायना होदो नोंथां
बिफां लाइफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जिउआव जेनेबा बिदिनो बिफां लाइफां थाबा जोंनि देहा सोलेर जेनेबा बिदिनो गोग्गो मोजाङै थायो कार्बन डाइ अक्साइड मोनबाय थाबा बिदिनो बिसोर अक्सिजेन मोनो जेनेबा
ओमफाय आरो इदिनो बिफां लाइफाङा थाबाथाय बिदिनो आबहावाफोराबो मोजां जायो आरो जेनेबा
ओम ओम
मिथिंगायाबो समायना सोमखोर बिदिनो मोजां नुयो आबहावाफोरखौबो मोजाङै लाखियो बिफां लाइफां गैयाबा आरो आरो बिदिनो साया सायख्लुमबो मोना आबहावाया मोजां थाया फारसेथिं। बिदिनो समायना नुवा आरो बिफां लाइफांखो जोङो बिदिनो दाननाङा आरो जेनेबा बिदिनो गिदिर मोजां खालामना लाखिनांगौ गिदिरैनो।
ज दे आं गायनो
बिफां लाइफां गायनानैं ओं
आरो बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां जिनिस मोननो हायो। ओ-जेरै जोंङो ओ-जिरायनो थाखाय जोंङो सियारफोर बानायनोब्लाबो जों बिफां लाइफांनिफाय बानायनो हायो।
अ।
टेबोल बानायनोबाबो जों बिफां लाइफांनिफ्रायबो बानायनो हायो। प्लास्टक प्लास्टिकनिबो हायो हानाया।
उम बिफां लाइफांनि बि फांफोरनिया दंफां मोजां बिदिनो खाथ मोनबा मोजां बिदिनो गोबावजो आरो मोजाङै।
औ उम फां बिफां लाइफांफोरा जोङो साया होयो आरो खायसे फिथाइ थायग्राफोरा जोङो। फिथाइ थायना फिथाइ थायो जेरै थाइजौ बिफां खान्थाल बिफां बेफोरो। ओ फिथाइ थायो लेसु लेथुखु बेफोरो फिथ फंनानै जोंनो फिथाइ होयो।
उम
बेनि सायाव आरो जोङो अक्सिजेनबो हाय होयो आरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइद। बो बिसोरो बोनानै लायो।
ओं
बिफां लाइफां गायाबाथ जों थांनानै थानोबो हानाय नङामोन।
ओं
बियो बिदिनो मैगंखौ फाननानैबो जोंनि रां मोननो हायो।
उम
आलदा आलदा बिफां लाना बिफां राङा आलादा आलादा जायो आरोना।
ओ उम
न बां लुनो थाखायबो जोंनो बिफां लाइफांनि गोनांथि जायो।
अ
माय जों कार कार बानायोना बेखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय जायो।
अ अ बिदिनो आरो दरजा खिरखिफोर दाननाय जायो आरो ना बांसिनानो जोंनिया। दरजा खिरखि बिदिनो उन्दुग्रा बिसिना दानो बबावबा बि बिदिनो आलमारि बिदिनो टेबोल सियार
आरो बिदिनो जोङो बिफां लाइफांफोर बे गोबां जेनबा बाहायथावना जों जिनिसफोर मोननो हायो।
उम
थालिर बिफांखौ ननाय निफ्राय जोङो खारैबो मोनो।
ओं
आरो फिथाइबो मोननो हायो आरो बिनि बिबार बिबार मैखुमा मैखुमबो मोननो हायो।
उ
बिदिनो न'आव गय बिफांफोर थाबाबो आरो गयफोर थाबाथ' बायलाय नाङा न'आवनो जानोबो मोनबाय आरो फाननो गोसोबाबो फाननो मोनो। न'आवनो एभेलेबोेल मानसि फैबाबो अ गय मोजां मानसिफोर फैबा होनो गयफ्रा न'आव थाबानो न'आव थाबाथाय आरो हाननानै होनो होब्रबनो हाबाय ओमफाय आरो फाथ थै फाथैयाबो थाबाथाय आरो होनो हाबाय न'आवनो थाबा बायलाय नांला।
बायलाय नाङा उ।
उम गय फाथै थाबाथाय आरो न'आव मानसिफोर फैबा सोंनो मोजां जायो आरो बिदिनो
आरो सिगुन बिफांफोर दं बेफोर बिफाङा जोबोद दाम गोसा। आरो जबा बेफोर बे सिगुन बिफांजों बानायनाय जेनबा बेसादफोरा ओ जेनबा मोजां जायो आरो ना जेनबा एम्फौ अरा एम्फौ अरा ना मा बिदि खोनानो मोनो आरो।
अ अ। अ अ।
मोजां होनो सिगुन बिफांखौ मानसिफोरा होननायालाय।
आरो बेनि ओ आरो बे गोबां बेनिया बेलेग दंफांफोरनिख्रुइ।
आ
द अनेक अनेक बिफांफोर दं।
अ
ओ मोजां फिथाइबो होयो आरो गाज्रि फिथाइबो होयो।
अ गाज्रिबो मोजांबो जोङो बिदिनो अनेक बिफां
फिथाइखौथ' जों जानो हाबाय जायै फिथाइखौथ' जों जानो हाया औ जेरै ओ गामबारि गामबारि फिथाइ थाइयो बेबो। ओं बिनि बिनि फिथाइखोथ' जों जाया।
अ
बेलेग गुबुनफोरा जायोदां माबा बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि एरियायाव जानाय जाया आरो ना बेखौ।
जोंनियाव जाया आरो जानाया। बिलाइफोरखौलाय गाम्बारि बिलाइ बिदिनो खान्थाल बिलाइ बिदिनो मानसिना मामोनथाय औ गाम्बारि बिलाइ खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ आरो माबाफोरनो होनाय नुयो आरो जाहोनाय जायोनो आरो जेनेबा बोरमाफोरा। बोरमाफोरनो होनाय नुयो आरो मोसौ बोरमाफोरा ओ।
आरो बिदिनो जेनेबा
हाननानै होबाथाय मानसि हाननानै होबा बि अमाया न'निया जायो आरो जेखुनु
आरो संजना बिफां दं बे बि-बि-बिनिखौ जों बिलाइखौबो बिलाइखौबो जायो।
अ बिलायाबोथ' बिराद माबा मोजां जायो देहानि थाख खाय फिथायाबो बिलाइआबो सजना बिफाङाथ'
जानांगौ फिथायफोरखौ देहानि थाखाय जि मोजां उम बिलाइखौबो आरो जेनेबा खारदै ओंख्रिजों जायो।
अ खारैजोंबो जाजायो बिदिनो आलुजोंबो ला लाब्राफोर एवनानै जाजायो आरो जेनेबा गोथाव मोनजायो आरो।
मोननाय मोननै बिनिफिटसफोरा जाबाय आं दं बिदिनो फांनाय जोंनि थाखाय जेबो जेंना मोजां बेनिफिट जायो आरो ना जेराव जोंङो बेफोरखौ जानानै बा बेफोरखौ ओ लानानै जोङो मोजां नाङो।
उम
बेजोंबा मा खामानियाव फैयो बिफां लाइफांखौ दानफायबाथ' आरो ओ बे जेनबा जोंनि बे बुमाव बिदुङा बांदोंमोन बाराद्राय जागौमोन बि-बिदुंया जायनि जाहोनाव जों थानो हानाय नङामोन गरमनि थाखाय।
उम।
होमबा दा एक्जामपोल जों जेरै ओ गुवाहाटिफोरावनो ओ नुनो मोनो बेफोराव जेनबा बिफा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै उम गोदोर गोदोर बिलदिं लुनानै बोयोना बेनि
ओ औ। उम बिनि थाखायनो गुवाहाटिफोराव गरमनि बिदुङा बांसिन उम
अ अ गरमा बारा।
जेराव बिफां सायायाव जिरायनो लुबैबाबो मोना।
अ। साया बिफां सिङाव जनानै जेनेबा जेरैबायदि उम थान्दा मोनो बेफोरबायदिखौ जोङो फेनसिंफोराव बिदि थानानै मोना आरोना।
अ' अ'
ब्लाबो जों गरम गरम हाव हाव मोनो फेन सिङाव थाबाबो।
उम बिफां लाइफां सिङाव जिरायनानै बार मोननायानो बेलेगखा मोजां गुसु मोनखायो देहाया।
औ नेसारेल जाहैबाय नालाय ‌।
उम उम
फां लाइफां थाबा आरो जागाफोरखौबो समायना नुयो।
ओ जागा समायना नुयो। जोंनियावथ' आरो न'खराव बिफां लाइफांफोर गैयाबानो जाया।
थाखाथारो जोंनियावथ' न'खर न'खर जेनेबा गामिफोराव
उम
दा-दानि दिनावथ' आरो गोबां औ गोबां सोहोर फोरावनो जेनेबा बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बिल्दिं कारखाना बिफोरसो लुनाय नुनो मोनो।
ओं
बिफां गायनाया जोबोर खम आरो दानि दिनाव
औ ओं
जों बिफां फांसे दानफायबाथाय जेनेबा फांनै फांथाम बिदि गायनानै होनांगौ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय
अ' नोंथां समा जानानै फैबाय
मोजां मोनबाय दे औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय दे दे बिदिब्ला नोंथां ओं दे